खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउखौ माबोरै फिनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। दाउ फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै गोबां न'खरावनो फिसि ओ फिसिनाय नुयो आरो न'आव फिसिनायनि अनगायैबो खायसे खायसेया फार्म खालामना फालांगि खालामनायखौ नुगासिनो दाउखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो मोनसेया न'आव ओरैनो फिसिग्रा दाउ आरो मोनसेया ब्रयलार दाउ। जायखौ सानफ्रोमबो जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै जायो आरो मोनसेया थ' जोंनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो न'आव फिसिजाग्रा दाउ जायखौ जों न'आवनो फिसिनानै जाबोगासिनो दं। न'आव फिसिनाय दाउनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना न'आव फिसिनायाव जेबो नाङा न'निनो जि माइरं दैरं जानाय ओंखामनि खालाय बेफोरजोंनो देरो न'निया आरो फाराम खालामनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां जोथोन लानांगौ जायो।
फाराम खालामनायाव जोंना मासे मानै दाउजोंल' जाया नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसेया बाजारनिफ्राय गोबां बुरजा बायना लाबोयो बायना लाबोखांनायनि उनावसो न'नि साखाथियाव नङाबा न'निफ्राय बबेबा मोनसे गोजान जायगा न'साफोराव नेट सोंथेनानै फारामनि जायगा खालामनानै दाउखौ फिसियो। ओ बे फिसिनायाव जोंनो माखासे मुलिनिबो गोनांथि जायो मानो होनोब्ला फाराम खालामनायाव दावउखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो।
औ।
बिदिनो सम लायै सम दाउनो आदार होनांगौ आरो आदार होनायजों लोगोसे दैयाव मुलि होनांगौ। बिदिनो जोङो दाउ फाराम खालामनायावबो गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो बिदिनो सम लायै सम बेमारफोराबो फैयो नालाय दाउनियाव बिदिनो बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंना मुलिखौबो होफाबाय थानांगौ आदार होनायजों लोगोसे। ब्रयलार दाउनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना ब्रयलार दाउखौबो न'नि दाउ फार्म खालामनाय बायदिनो खालामो। बेयावबो जोंना गोबां मुलिनिबो गोनांथि जायो। आरो बिदिनो बाजारनिफ्राय मोननाय जि आदार दाउनि बेफोरखौबो नांगौ आ रो बेखौ होआबोला जोंना न'निनो माइरं एंखुर बेफोरखौबो होनानै फाराम खालामनायाव बाहायगासिनो दं आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो गोबाङानो गोबां रोखोमनि दाउ फिसिनानै फाराम खालामनानै न'खरनि जि जेंना रांखावरिनि बेखौ सुंफुं बोगासिनो दं। दाउनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव। मोसौ अमा बेफोरबो बेफोरनिबो फार्म खालामदों। अमानि फारसे बुंनो थाङोब्ला अमानि फार्मखौबो गोबां नुयो जोंनिखै। अमाखौबो खायसे खायसे आ बाजारनिफ्राय बायना ला बोयो। आरो खायसेया न'निनो जि सिगांनि बेनिफ्रायनो जोलै दोनो। जोलै दोनखांनायनि उनाव बुरजा खालामनानै। दाउखौ फिसिनाय बायदिनो अमाखौबो। न' बानायनानै सोंथेनानै दोनो। जाहाथे अमायाबो गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थाबायथिंनो हाया। अमायाबो दाउ बेमार जानाय बायदिनो जायो नालाय नोंथां। बिदिनो अमानोबो जोंना बाजारनिनो मुलि जि बेफोरखौ आदार होनाय समाव लगायनानै होयो बिदिनो अमानि अमानि आदार जेरै। जुजाय बेथ' गोनांथार अमानि आदारानो जुजाय। जुजाइजों लोगोसे जोंनिया अफ्रिबो होनाय जायो। आरो अफ्रि गैयाब्ला जोंनिखै खायसे खायसेया। जि कुन्टेलनि माइरं बेफोरजोंबो संनानै होयो आरो बेफोरखौ। खौ होआबोला आरो खायसेयाथ' जि हाग्रानि थास' बेफोरखौ। रुनानै अमानो जाहोयो बिदिनो गोबांआनो गोबां रोखोमनि गाव गावनि सुबिदाखौ नायनानै अमानो जाहोयो आरो अमा खौ नांगौ सेबां फेदेरना नानै रांखावरिनि जेंनानिफ्राय गोजान जानो थाखाय फालांगि खालामनायखौ नुगासिनो दं आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो बोरमानि फारसे बुंनो थाङोब्लाबो बोरमाखौबो जोंनिख मोननै रोखोमनि फिसिनायखौ नु यो मोनसेया न'नि बोरमा न'नि बोरमायाथ' जोंना
ओरैनो गांसो जायो। आरो गांसो जानायजों लोगोसे जोंना। जि दंफां लाइफां बेफोरखौबो होनो हायो नाथाय बेलेग बोर जेरै बोरमा फेब्ला बेफोरो जोंना गांसो जानायनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो।
औ
बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बे मोननै रोखोमनि बोरमा खौ फालांगि खालामनानै रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुयो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै?
दाउ अमा फिसिनानै फालांगि खालामगासिनो दं नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ- नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ- दाउ अमा फिसियो होननानै जोंनि ओनसोल लावबो बेबायदियैनो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो। ओ-जोङो गिबियाव दाउखौ फिसिनो गोनांब्ला जोङो। गिबियावनो दाउ बिमानि गोनांथि जायो। जोङो बेखौ न'आव थाखायोब्लाथ' ओ-मोजाङानो जाबाय। ओ-बेनि उनाव जुदि न'आव गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला ओ दाउआ फिसा ओंखारो अब्ला जोङो बे बे दाउखौ ओ ओंखारनायनि उनावनो जोङो बिमानिफ्राय आलादा खालामामनानै दोननाय जा जायो आरो ओ मानो होनोब्ला ओ जेब्ला दाउ फिसाया बिमाजों आदार जानो हाग्रायाव बा गोबोरफोराव एदला हैयो अब्ला बिसोरनाव गोबां बेराम जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। जेरै आइ आरो बायदि एम्फौ एनला साहि बायदि बानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामनानै दोनखायो आरो ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
बेनि उनाव जोङो बिसोरनो ओ न'निनो बानायनाया दा जेरै इंखुर एंखुर गोरलै आरो दाना बायदिखौ होयो आरो आरो बिसोरखौ फेल' बायदिसिना बेरामनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बिसोरनो बिजिबो होयो। आरो भिटामिन बायदि मुलिफोरबो जाहोनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो दाउखौ मोनथाम रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों गिबियावनो जाहैबाय बे लकेल दाउ ओ जायखौ जोङो गोदोनि फायनो फिसिबोदों आरो बेनि उनाव जाहैबाय कयलार दाउ ओ बे खौबो जोङो लकेल दाउ बायदियैनो एखे रोखोमै फियो। ओ नाथाय बे लकेल दाउआ ओ फिसाखौ गनो रोङा आरो बेनिखायनो बेखौ ओ बेनि दाउदैखौ आ बिनि बेदर बायदिखौ जोङो फाननाय बा जानाय फोराव बाहायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो ब्रयलार दाउखौबो फिसियो आरो नाथाय बेखौ जोङो ओ बांसिन फार्मफोराव फिसिनायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो बेदरखौ फाननानैबो मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिदैखौ फाननानैबो मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेनि उनाव जोङो जा बे लकेल दाउ बेखौ जोङो ओ जेब्ला जब्रा जायो अब्ला जोङो बै समाव हाग्रानि जा ओ मैगं बुथुमना नानै‌ मोननाय ओ जारि बिलाय धरमफुल मानि मुनि गेदेर उन्दै बायदिजों बेखौबो जोङो जानायावबो बाहायनायखौ नुदों आरो।
औ
बेनि उनाव ओ एखे रोखोमैनो जोंङो अमाफोरखौबो फियो बेबायदियैनो जोङो अमा फिसाया न'आव गैयाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो बेनि उनाव जोङो अमानि ओ जा माइ गुन्दै बेखौ जोंङो होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो थास' आरो मैथ्रु लाव ओमफ्राय पायनेेलाव बायदिफोरखौबो संनानै होयो आरो अमानो बेनि उनाव जोङो अमाखौ ओ बेदर हिसाबैबो जाजायो आरो आरो फाननानैबो मुलाम्फा मोनो आरो बेनि फिसाखौबो जोङो फाननानै नांगौ जिरादफोरखौ लानो हायो आरो बे एखे रोखोमैनो जोंङो बोरमाखौबो जोंनि ओनसोलाव फियो जोङो बोरमाखौ मोननै रोखोमनि मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ मोनसेया जाहै बाय लकेल बोरमा आरो मोनसेया जाहैबाय राम बोरमा ओ मोननैबो रोखोमनि बोरमायानो एखे रोखोमैनो जाग्रा आदारखौ होयो आरो ओ जोङो जा लकेल बोरमा बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव हैनानैबाबो बिसोरखौ दोन हैजायो नाथाय जोङो जा राम बोरमा बे बिसोरखौ जोङो बांसिन न'आवनो दोननानै बिसोरनो आदार लाबोनानै होफैनाय जायो आरो जेरैबायदि बिफांनि बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ, फाख्रि बिलाइ आरो खानथाल बिलाइ सुमफ्रेम बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो बिसोरनो हाननानै होफायो आरो गुन्दै सापर आरो माइरं बायदिखौबो जाहोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनि बेदरखौबो फाननानै जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिसोरनि फिसाफोरखौबो जोङो ओ फाननानैबो जोङो नांगौ जिरादफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोसौखौ फिसिनाय जायोना जाया नोंथां?
फिसिनाय जायो नोंथां।
औ माबोरै फिसिनाय जायो इसे। फोरमायलाय नोंथां।
बिदिनो जेरै अमा दाउ बेफोरखौ फिसिनाय जायो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो बाथोन खालामनाय जायो मोसौनिबो
औ
बिदिनो मोसौखौ नागारो बांसिनानो जाहाथे मोसौवाबो उदाङै गांसो नागिरनानै जानो हायो‌। आरो बिदिनो मोसौनिफ्राय जोंना गाइखेर दिहुननानै फानो गाइखेर दिहुननानै फाननानै खायसेया गोबां रां खामायगासि नो दं जोंनिफ्राय आरो दा खायसेया देरहोनानै फाननानै रां खामायदों बिदिनो जोंनिखाय गोबाङानो गोबां रोखोमनि मोसौ फिसियो आ रो फिसिनानै रां खामायगासिनो दं मोसौखौबो जों गोबां नुनो मोनो नालाय नोंथां जेरै मोसौ जारसि जेरै बिदिनो न'नि मोसौ बिदिनो खायसेया गाव गावनि सुबिदाखौ नायनानै मोसौखौ फिसिदों आरो मोसौनिफ्रायनो गाइखेर फाननानै रां खामायदों आरो खायसेया देरहोनानै फाननानै रां खामायगासिनो दं आरो जोंनिखै नोंथां। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों।